अखा हादोंना?
खोनादों नोंथां?
अ आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोना ओ दैज्लां बोथोरनि सायाव लानानै रायलायनो बा सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा रायलायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
अ जेनोब्ला दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननियाव ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो खिनथानो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलावथ' दैज्लां बोथोराव गुबैयै माइ आबादखौनो मावनाय जायो। मानो होनब्ला बर' फोरनि गुबैयै जाग्रा गाहाय जाग्रा आदारानो माइ। एबा ओंखाम बै ओंखाम खौ जानो थाखाय जोङो दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावनानै लानाय जायो नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला? जोंनि गाहाय जानाय आदारानो ओंखाम बेनि थाखायनो जोङो माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावनानै लानाय जायो आरो बे माइ आबाद मावनायनि फारसेबो आङो नोंथांनो एसे फोरमायनोसै जोंनि ओनसोलथिं माबोरैहाय माइ आबादखौ मावनाय जायो। एबा मा मा रोखो रोखोमनि माइ आबादफोरखौ मावनाय जायो आं बेनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायनोसै। जोंनि ओनसोल सोलाव माइ आबादखौ मावनो थाखाय माइ आबादनि रोखोमाथ' गोबां दङ गोबां रोखोमनि माइखौ मावनाय जायो बेफोरनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव रनजित, जोसा, माइ ब्रा, आसु बेबायदि बिदिनो गोबां रोखोमनि माइफोरखौ मावनाय जायो आरो दैज्लांनि एसे सिगां समावहाय आसु माइ बे फोरखौबो मावनानै आबाद खौ दि गायखांनाय जायो मानो होनब्ला थांनाय दैज्लां बोथोराव माइनाय गायनाय माइया नैबे फैनाय दैज्लांसिम जानो थाखाय थोजोबहैया जायो माबेबा समाव सोरनिबा न'खरा दा बैफोरबायदि न'खरा दैज्लां समाव माइ गायनाय समाव जानो थाखाय दैज्लांनि सिगां सिगां सिगां बे आसु माइखौ मावनानै जानाय जायो। आरो जेब्ला बे आसु माइ खौ मावनानै दिखां खांगोन बेनि उनाव आरो‌ दैज्लांनि माइफोरखौ जेरै आं दहाय गिबियाव फोरमायदोंमोन रन्जित, जोसा, परिमल बेफोरो जाहैबाय माइनि मुं बै फोर माइ फोरखौ मावनानै जानाय जायो आरो माइ आबादखौ मावनो थाखा थाखायथ' जोंनो मोसौनि गोनांथि। जोंनि ओनसोलनि साफ्रोम आबादारि फोरा मोसौजोंनो माइखौ माइ आबादखौ मावनाय जायो मोसौजों हाल एवनानै आरो बै हालखौ एवनो थाखाय जोंनो नांगोल जुंगालनि गोनांथि जायो मोसौजों लोगोसे बैफोर नांगोल जुंगालफोरखौबो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा दासिमबो बाहायनानै आबादखौ मावगासिनो दङ। नोंथांमोननि ओनसोलनिया मा बायदि
जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो ओ नोंथाङा जेरै बुंबाय माइआ गोबां रोखोमनि दं जेरै रन्जित निरन्जन बासमुति आरो बायदि बायदि दंबावो बंग' बन्दु बेफोरबो दङ आरो दा गोदान गोदान ओंखारबावदो आरो माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियाव ओ माइदलि जायखौ माइदलि बुङो बेखौ जाब साफायै जावनानै लाग्रोनाय जायो जिखिनि नांगौ नांगौ जखानि बेखौ जावना लानानै बस्थायाव सोयो बस्थायाव सोनानै खाथेनानै दैयाव सोमनानै सानसे बा सानसे खावसे बा साननै बिदि सोमनानै दोनो आरो दैयाव
नंगौना नोंथां
बेनि साननै नङाबा सानसे थानानै बे सोमना दोननाय माइखौ ओ बोरियाव थिखाङो बोरियाव थिखांनानै थालिरनि बिलाइ बा माबा मोनसे मोजां हि बेनि सायाव ओ गुवारै मोजाङै माइखौ लाम लामस्रोयो माइदिलिखौ बेनि उनाव दै लामस्रो ए ओ माय गियाव ओ गाजा बेरोना बे गाजा बेरनायजोंनो गाजा बेरो आरो ओ माइ माइलिखौ फोनो थाखाय हालेवग्रा लानांगौ जायो दुब्लिखौ बेखौ दुब्लिखौ हालेव खांनानै मै होनानै ओ मै होखांनानै थामजिसो मिनिट थानानै बे माइदिलिखौ ओ दुब्लियाव सारनानै होनाय जायो बेनि उनाव बै माइदिलिया साननैसो थानानै बा जेनेबा मास मोनसे बा मोननै बिदिनि उनावनो खोथिया रज'बोयो आरो बेखौबो जोथोन लाबाय थानो गोनां जायो बे खोथिया रज'नायखौनो गामिनि मानसिफोर लिंनानै हौवाफोरबाबो हिनजावफोरबाबो गा लिंनानै सानैसो लिंनानै हाजिरा खामला होनानै फुनाय जायो आरो ओ ङोथां
नंगौना नोंथां
बेनि उनाव बेखौ फुखांनानै सानसेयावनो फुजोबना लानो हायो नङाबा जि जि सानखालि माइ गायगोन बै सानखालिबो फुजायो माइ बे खोथियाखौ बेनि उनाव माइखौ गायनाय जायो आरो माइ गायनो थाखाय आरोबाव ओ दुब्लिखौ हालेवजोबना लानो नांगौ जायो बे दुब्लिखौ हालएवनो गोदोनि दिनावथ' मोसौजोंनो हालेवोमोन नाथाय दाना बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो आरो ना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिब्दि जायो जानो हागौ
नंगौ नोंथां
औ ट्रेक्टरजों हालेवखांनानै आरो आरो बेखौ माइखौ खोथियाखौ गायनाय जायो आरो बेनि उनाव आरोबाव बेखौ जोथोन लाबाय थानांगौ जायो दाउफोरा जाहाथे बेखौ जाया बेनि थाखाय माइखौ जोथोन लाबाय थानांगौ आरो बेनि उनाव ओम दान मोननैफोर थानानै माइआ फिथाइ थायो आरो फिथाइ थानानै मोननाय मोनोब्ला बे माइखौ हानानै न'सिम लाबोयो न'सिम लाबोनो थाखायबो आरो ओ बावखा होनो जायखौ बा बावखादों बाननानै लाबोयो आरो आरोबाव बेनि उनाव न'आव लाबोनानै ट्रेक्टरजों बा मोसौजों बा मेसिन ओंखारदों दानि आथिखालाव बेजों लानाय जायो आरो बेनिफ्रायनो गोबां न'खरफोरा ओ जायफोरा आबाद मावो बिसोरो न'खरखौ सुफुङो आरो नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिनो जायो जानांगौ ओनसोलावबो नोंथांमोननि
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जायो मानो होनबा आथिखालनि मुगाया जौगाबोबाय आरो जौगानायजों लोगोसे गोबां थासारिफोरा सोलायबोबाय नाथाय बुंनो थाङोब ब्ला गाहायै माइ आबाद आबादखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो गोदो गोदायनिफ्रायनो नांगोल आरो जुंगालजोंनो हाल एवनानै माइखौ माइ आबादखौ मावनाय जायो बेनि सायाव आङो माखासे बाथ बाथ्राखौ फोरमायबावनो सानदों नोंथां
औ फोरमायसागोन
ओ माइ आबाद मावनो थाखाय बेनि माखासे माबोरैहाय माइ आबादखौ दिहुननाय जायो बा माबोरै मावनाय जायो बेखौ आं एसे फोरमायबावनि माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियाव जोङो मोसौ खिनि हासार जायखौ जों गोबोरखि खि होननानै बुंनाय जायो बै गोबोरखिखौ दुब्लियावहाय दोनहैनाय जायो मानोना माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय आरो बै हासारखौ होयोब्ला जोंनि मावनाय माइ आबादनि फिथाइफोरा मोजां जानायनि थाखाय बुरजा थनायनि थाखाय हाखौ हासार होनानै लानाय जायो बेनि उनाव नोंथाङा गिबि दहाय फोरमायलांखादों ओ माखासे खोथिया फोनायनि एबा माइ खोथियाखौ फोनो थाखाय माइ सोमनानै दोननाय बेफोरखौ नोंथां फोरमायखाब बाय गुबैयै जोङो माइ माइ दिहुनो थाखाय एबा माइ गायनो थाखाय खोथिया फोनो गोनां जायो आरो बै खोथियाखौ फोनोब्ला जोंनो माइनि गोनां जायो जाय माइखौ जोङो सोमो आरो बेखौ जों माइज्लि होननानै बुंनाय जा जायो बै माइज्लिखौ सोमनो थाखाय जोङो बस्थायावहाय गिबियावनो थिनानै दोनखानाय जायो बे माइखौ मानो होनबा बेयावहाय जाय माइखौ माइया माबेबा समाव गरफा गरनै गुबुन माइ फोराबो ज जानानै थायो बैफोर माइखौ बासिनानै आलादा खालामखानानै बेखौ थिनानै दोननाय जायो माइज्लिनि थाखाय आरो बै थिनानै दोननाय माइखौनो बस्थाफोराव सोनानै बस्था गुबैफोराव सोनानै बेखौ दैमा बा जाम्फैफोराव सोमनानै दोननाय जायो। सोमनानै दोनखांनायनि उनाव खौ बोखांनानै बिनि दैखौ सर होनाय जायो आरो सरखांनायनि उनाव बै दुब्लियाव खोथिया फोनो थाखाय हालेवनानै लानाय दुब्लियावहाय बा दब्लयावहाय खोथियाखौ फोहैनाय जायो फोनायनि उनाव बे खोथियाया जेब्ला रजगोन रजनानै जेब्ला फुजानाय जाहैगोन अब्ला फुनानै माइखौ गायनाय जायो आरो गायखांनायनि उनावहाय जेब्ला बे माइया फिथाइ थायगोन बै फिथाइ थायनायनि ङाव गोबां जोथोन लानो गोनां जायो। मानोना माइआ जेब्ला बिबार बारनानै फिथाइ थाइजेनो अब्ला गोबां गुमा बा दाउफोरा बे माइ फिथाइखौ जायो दा बैफोरनि थाखाय गोबां जोथोन लानो गोनां जायो आरो दैफोरखौबो नांगौ जखानि दुब्लियाव सोनानै दोननाय जायो बेबायदिनो जोथोन लानानै माब्लाबा समाव हाग्रा रजयोब्ला फुना होनाय जायो बेबायदिनो जोथोन लानानै माइआ जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला फिथाइ थायखांनायनि उनावहाय जेब्ला मोनगोन अब्ला हानानै बे खौ नसिम लाबोनानै मारा होनाय जायो बे मारा खौबो मोसौजोंनो होनाय जायो। आरो मारा होखांनायनि उनाव बे जेब्ला माइ महरै ओंखारगोन अब्ला बेखौ फोराननानै उवाल गायहेनाव सौनानै जावनानै बेखौनो माय रुं महराव दिहुननानै बेखौ संनानै जानाय जायो आरो बेखौनो जों ओंखाम होननानै बुङो। बेबायदिनो जोंनि ओ ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव आबादखौ बेबायदिनो मावनानै जायो नोंथां।
औ नंगौ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जायो। दा समाबो जाबाय दानथनो हासिगोन।
औ दे।